हेलौ'।
अ हेल' नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां। औ दा नोंथांजों आं मोनसे फुटपनि सायाव। रायज्लायनो होनदों नोंथाङा फ्रि दंङब्ला रायज्लायजागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे मानि सायाव रायलायनो नोंथां।
ओम नोंथाङा एसे फोरमायना हानांगोन नामा जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि सायाव?
अ हागोन ओरैनो ओरैनो जोङो मोनसे हारि हारिखौ सिनायथि होनोब्ला एबा बियो मोनसे हारिमुजोंनो जोङो सि सिनायथि मोनो होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया
नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो जोंनि हारियाबो मोनसे हारिमु दङ
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
उम बेयो जोंनि जोंनि माने सिगां समनिफ्रायनो
उम
जोंनि रायजो जाबोनाय गोदो गोदायनि फ्रायनो होनबा आबौ आबैनिफ्रायनो होनबाबो बांद्राय बुंनाय जाया आरोखि बे समनिफ्रायनो जोंनि गेजेरावहाय सोलिबोबाय थादों आरो बेजोंनो जोङो माखासे जोंनि सिनायथिखौहाय गोजौआवहाय जे सिनायथि लाबोनो हा- दों नोंथाङा एसे बुंदोलाय
दा जोंथ' बर' हारिनि हारिमु होनना बुंब्ला जोङो गोबां सिनायथिफोरखौ जोङो फोरमाय- थिनो थाखाय जोङो हारिमुखौ जोङो बुंनाय जायो जेरैखि जोंना बिमा राव बिमा रावाबो जोंनि बर'नि मोनसे हारिमुवानो गोलैयो बे रावखौ बयबो सुबुङानो मिथियो बेनिखायनो बेबो जोंनि बर'नि हारिमु आरो बैजों बर' रावजोंनो सोरजि जानाय ब- र'नि खुगा सला खुगा सल' खुगा मेथाइ खन्थाइ रायथाइ मेथाइ बायदिसिनायाबो जोंनि बर'नि हारिमुवावनो गोग्लैयो आरोना नोंथां आं बेेनि बेनि उनाव जोंना बर' हारिनि सिनायथि होनबाथ' जोंना गाननाय जोमनायाबोथ' मोनसे गिबि गाननाय जोमनायजोंनो मोनसे हारिखौ जोङो मोजाङै गोथौयै सिनाय सिनायथिनो हायो जेरै जोंना बर' बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंना गिबियावनो थायो आइजोफोरनि लांगा दखना फालि आ- र'नाइ बायदिसिना जोमग्रा इन्दि खुन्दुं बायदि बायदि सिफोरजों दाजानानै दानाय लुनायजोंनो जोङो बे खौ दिहुननानै जोङो बर' आइजोफोरा गावसोरनो न'खरावनो बिसोरखौ दाना जों गाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेनि आरो बेनि बेनि उनावबो जोंना हौवासाफोर नियावबो जोंना गाननाय गाननाय जोमनाय जेरै हौवासाफोरा गान्नाय गामसा फालि आर'नाइ आर'नाइ गस्ला बायदि गाननाय जोमनायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेरजोंनो सासे हौवासा सेंग्राखौ ओम गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बे सुबुङा बर' होननानै सिनायथि सिनायथि मोनोना नोंथां
नोंगौ नोंगौ
बेनि अनगायैबो बेनि बेनि अनगायैबो जोंनाथ' सिनायथि होनो थाखाय गोबां दङ जे जेरै बैसागु बोथोर फैयोब्लाथ जोङा मोसा सानाय मुसुरनायावथ बर' बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा खाम था सेरजा बायदिसिना बायदिसिना दामनानैबो दामना दामनानैबो जोङो बर' हारिनि मोनसे सिनायथिखौ जोङो होनो हायोना नोंथां
औ औ
आरो बेबायदियैनो जोंना गावसोरनि गाव बर' रावजोंनो जोङो रोजाबनाय मेथाइ मेथाइ खन‌ मेथाइ खनथाइ मेथाइ खन्थाइ खुगा फाव बायदिसिना खुगा खुगानि बायदिसिनाखौ जोङो जेब्ला जोङो बर'नि बिमा रावजों जोङो बुङो अब्ला अब्ला बयबो सुबुङानो बे जायखौ बर' बर' रावै होननानै फोरमायनाय जों हारिमु मोनसे सिनायखौ जोङो होनो हायो बेनि अनगायैबो जोंनाथ गोदो गोबां बर' बर' दावहारुफोर दंमोन बे सोरनिबो जोङो बिजाब लाइसिफोराव लिरजानाय बेफोरबायदि गोबां गंसे बेफोर बेफोरबो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ जोङो होनो हायो नोंथाङाबो एसे फोरमायनु फोरमायनो हागो हाबावगोन नामा बर' हारिनि बागै
नोंगौ ओ नों जेखौ बुंदों बेयो थारानो बेनिफ्राय बे मोनसे आरो खि जों माखासे नेमखान्थि दंथ' बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन ओंखायनो बेवहाय माखासे सोदोबफोरखौहाय बाहायाबाबो मोजां जायो होननानै आं सानो जिखुनु जों मिथिखायो जों मोनसे हारिमु होनोब्ला मोनसे हारिनि सिनायथिखौ थाखाय जोंनो मोनसे हारिमुवा गोनांथार जेरै नों बुंलांदों जोंनि सिनायथियावहाय जोंखौहाय जे सिनायथि हो नो हाग्रा जेनेबा गाननाय जोमनाय आरो जोंना जानाय जानाय लोंनायाबो आलादा
नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि आरोखि जोंहा आलादा दामनाय देनाय मेथाइ खननाय सुरनाय बेफोरो दङ आरो बेफोरो जोंनियावहाय सिगां समनिफ्रायनो बा आजै आजौमोननिफ्रायनो जोंहा मोनबोफादों बेफोरखौहाय जानाय लोंनाय होन
गाननाय जोमनाय होन दामनाय देनाय आरो बेफोर गासैखौबो जोङो गाव वनो जे नांगौ स समाव नांगौबायदियै जों सोरजिनानै लाबोदों
नंगौ नोंथां
थाङा होनदोंमोन बर'फो बर' हिनजाव फोरनि गानग्रा जेनेबा लांगा दखना।
नंगौ।
हौवाफोरनि गामसा बेफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदोनि मानसि फोरानो जे नांगौ समावहाय गावसिनो गावसिनि साननायजों।
बेफोरखौ सोरजिनानै लाबोदों थिग बेबायदिनो जों। रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ जोङो लुबैयो नङा होमबा मानो। मानसि माहारिया थिख बेबायदिनो। जों रंजानो बाजानो थाखायबो जों दामनाय देनाय आगजुफोर बेफोरखौबो जों गावनो जे नांगौ बायदियै खाम, जथा था सिफुं बेफोरखौहाय बायदि बायदि जेनेबा सिफुंफोरखौ औवानिफ्राय जेनेबा खाम बेफोरखौ खौ दंफां आरिनिफ्राय बा माबा माबि बिगुरनि ओमफ्राय बेफोरखौ बानायनानै जों लाबोदों। दा बेफोरखौ। बेखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों देरगाथावनानै लानो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा जानाय लोंनाय । उम जानाय लोंनाय। जानाय लोंनायावबो जों बबे जामुंखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो। बा गोथाव जों बेखौहाय बासिनानै लाबोनो रोंबोदों। थिग जों बबे मुवाखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां जायो थिग बेवहाय जों बुंनांगोन जे गगा मोनोब्ला उम गगा मोनोब्ला हाग्रानि मैगं थाइगं माखासे सिब्रु आरि बा मैसुंखा आरो बायदि बायदि मानि एसे एनै बेराम फोर जायोबा मानि मुनि खांसिंसा बेफोरखौ जों बासिनानै जाबोनो रोंबोदों नङा होमबा नोंथां दा बे बेफोरखौ बेफोरखौ जों नायजोबोबा जों मानि गोदोनि मानसिफोरखौहाय बाखोनायनांगोन आरोखि।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेफोरनो बेफोरनो दा जोंखौहाय मोनसे
नंगौ नोंथां।
दैखांबोदों होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। नङा होनना आं सानो आरो।
दा नोंथां जोंना नोंथां जोंना जानाय। लोंनाय होनब्लाथ बर' नि थाखाय जोंना गिबियावनो बे हिसाबै जोंना अमा अमाखौथ बर' हारिया गोबां सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो जाबोखानाय मोनसे बेदर। बेदर हिसाबै जोङो अमाखौनो। गिबियै जों जानाय जायोना नोंथां। बे नोंथां खोनादों नोंथां। अ दा जोङो। माबा बे बर' हारिनि बायदिसिना फोरबो फोरबो हाबायानो जा। जेब्ला मानसि। थैनानै जोङो फोरबो। फोरबोखौ बेयाव बेयावनो जा बायदिसिना बायदिसिनायाव जोङो अमा अमा बेदर अमा बेदर ना बायदिसिना खौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो बर'नि गुबै बेदर जाग्रा होनबा जोंना अमाखौनो जानाय जायो अमाजों जों गोबां रोखोमनि मैगं संना जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि यै जोङो अमाजों जों नारजि नारजिखौ बर' हारिया गोबाङै जायो आरो बेनि उनाव जोंना अमाजों अनलाबो जायो अमाजों जोङो सबायखौबो जानाय नुयो बायदिसिना जों अमाखौ जों संनानै जानाय नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरावनो जोंना अनलाजों दाउखौ दाउबो बर' हारिनि मोनसे गोबांनो फुरथि दानाय आम बिथिनाय मिथिजानाय मोनसे ओंख्रि हिसाबै जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो खोनानो मोनदों आरोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय बायदिसिना जोंनाथ' बर' हारि हारिमुखौ सिनायथि होनोब्ला जोङो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बायदिसिना जों बेफोरबायदियाव जोंनि हारिखौ गुबुन हारिया सिनाय
ओ औ औ
थां होमबा जोंना टाइमबोथ' थौबाय
औ औ दे होमबा
औ गोजोन थों नोंथां
नोंनिसिमबो गोजोनथों दे